औ खोनादों। औ खोनादों। औ नोंथांजों आं मबाइलनि मबाइलनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनो हागोनबा?
सावरायजागोन हागोन नोंथां।
औ औ जों मबाइलखौ बोरै माबायदिहाय बाहायनाय जायो माबायदिहाय बाहायब्ला जोङो मोजां आरो माबायदि हैबा गाज्रि बेनि बागै एसे बुंना होलाय नोंथाङा फोरमायलाय
औ मबाइल एबा जानबुङा दानि मुगायाव थ' दासान्दि दा सोलिबाय थानाय मुगायाव जोबोद गोनांथार मोनसे जिनिस सानफ्रोमबोनि जिउआव बयनोबो नांगौ जानानै फैबाय बे मबाइलखौ सोरजोंबा रायज्लायनो गोजानाव थानायजों रायज्लायनो दानाथ' जाय खि जाया खामानिनि थाखाय जों जि पि एस केमेरा लागायनानै खेबनांगौ जायो बेफोर बायदिसिनानि थाखाय भिडिअ' कलिं खालामनाय बा स्कुलनि एबा फरायसालि फोरनि बन्द'नि ओमफ्राय आनजादफोरनि जुदि माबाफोर मिथिनो गोसो जायोब्ला मिथिनांगौ थायोब्ला। बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि एबा जानबुं एबा वाटसेएपनिफ्राय मिथि मोननाय जायो नङा हबा बिदिनो गासिबो बुस्थुआवनो मोननै दिग थायो। मोनसे जाबाय गाज्रि दिग मोनसे जाबाय मोजांनि दिग ओमफ्राय जुदि मोजाङै बाहायनो रो गौबोला जुदि एसे सानै हयै बाहायोब्ला मबाइला मोजां रोङै बाय बेसादफोरखौ जों मबाइलाव इन्टारनेट बाहायनानै बायदिसिना जों सोलोंनो हायो मबाइल बाहायनानै जों फैसा खामायनो हायो। नाथाय बे बेखौ बाहायनो रोङाब्ला जोंना जोंनिनो खहा जायो एबा गाज्रि जायो। मा मोजां होननानै बुङोब्ला दानि मुगायाव मानसिफ्रा मबाइल बाह हायनानै रां खामायगासिनो दङ दानाथ' गोदान गोदान भिडिअ' होनाय कनटेन्ट क्रियेसन बायदिसिनानिफ्राय मोनसे रां रुफा खामायनो लादों बा साख्रिफोरावबो मा जायो दाना साख्रि गोनां मानसिफोरना सानफ्रनि थांनायनि एटेनडेन्सखौ मबाइलावसो होनांगौ जायो नङा होमबा इन्टारनेटनि जोहै मबाइलाव होनांगौ जायो बेफोरनि थाखाय बो मबाइला जोबोर गोनांथार आरोबाव सोरबा बेरामि एबा माबाफोर सोरखौबाफोर खौरां लानो गोनां जायोब्ला जों थां नो हाया। हो बायदिसिना जों मिन्थिनो हाया बेफोरखौबो जों खौरां लानो थाखाय मबाइलखौ बाहायो आरो बबेजों लोगोसे बहाबा मिथियै जायगायाव थांनांगौ खौब्ला मबाइलाव थानाय मेपखौ नायनानै जों मेपखौ नायनानै बै जायगासिम सहैनो हायो बेजोंनो लोगोसे बहाबा थांनानै थाहैनांगौ जायोब्ला मेपखौ नायनानैहाय जोङो बे जायगानि बागै मिथिनो हायो फन नामबार जों मोननो हायो आरो मबाइलाव दाबनाय दानखनाय केकुलेटनि जोहै दानजाबनाय दानखनायखौ जों खालामनो हायो आरोबाव जों गोजानाव थानाय बेसादफोरखौ नायनो एबा लोगोफोरजों रायज्लायनो जों भिडिअ' कलिं खालामनो हायो। सावगारि सेबखांनो हायो एबा जों सावगारि सेबखांनानै मोखां बिजाब एबा फेसबुकावबो जों हगारनो हायो गोजाननि मानसि फोरजों सिनायै मानसिफोरजों सिनायलायनो हायो आरोबाव गोबां बिबांनि मुलाम्फाफोर दङ नाथाय बेनि गाज्रि साइदआ जाहैबाय गथ'फोरखौ बांद्राय एबा खम बैसोनि गथ'फोर खौ बोसोरनि मानसि बांद्राय बाहायनो होनाया गाज्रि मानो होनोबा गथ'फोरनाव गोसोखौ हमथानो हानाय गोहोआ बांद्राय थाया नङा होमबा बेनि जाहोनाव गथ'फोरा मा जायो बायदिसिना भिडअसफोरखौ नायदावनानै ओ नायदावना नानै मा जायो मबाइलनि फ्राव गोजानाव थानो बानाय जायो एबा मेगनखौ गाज्रि जानाय नुनो मोनो खर सानाय जानाय नुनो मोनो बिदिनो मबाइला मोजांबो गाज्रिबो होननानै मिथियो जेहेथु माब्लाबा मिथियैआव माबाफोर थुफ्लाङोब्ला गाज्रि भिडअ गाज्रि बायदिसिना सावगारि नुनोफोर बादि जा जानायखौ गिनांगौ बेखायनो उन्दैफोरा मबाइल बाहायोब्ला बिमा बिफाफ्रा एसे नायनांगौ एबा नोजोर होनांगौ होननानै आं सानो लोगोसे दा गोदान मु गायाव न'आव थानाय आइजोफ्राबो न'आव थानानैनो कनटेन्ट क्रियेसननि जोहै मा खालामनो नागिरो मबाइलाव बायदिसिना ओ फट'फोर एबा भिडिअ'फोर सावगारिफोरबो हगारनो नागिरो। खोथाया जाहैबाय बेफोर न'आव थानाय खायसे आयजोफोरा मबाइलनि बागै बाहायनायखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया जायनि जाहोनाव बिसोर सिनायनाङि मानसिफोरजों सिनायनोसै बिदिनो बायदिसिना न'खर संसाराव बिसोरना जेंना सो सोमजिनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मबाइलनि जोहै जों कनटेन्ट क्रियेसन एबा भिडिअफोर बानायनानै हगारनो होननाय जायो माने जों सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउआव मा सोलिदों एबा नोंनि मोजां मोननाय फावखुं गुर नोंनि मोजां मोननाय गेलेग्रा बेफोरनि बागै जोङो मि मिथिनो हायो एबा खेलाफोर गिदिर गिदिर खेलाफोर जायफोरखौ जों स्टेडियामाव थां नानै गोजानाव थांनानै नायहैनो हाया। बेफोरखौ जों नायहैनो हायो गोजान गोजान जायगानि बोथोरा मा बादि सोलिनानै दं बेफोरखौ नायनो हायो जों रादाबफोर नायनो हायो रादाबफोर फराय नो हायो एबा ओ मबाइलाव नो जों इयथुब बा बायदिसिना मोखां बिजाब एबा बायदिसिना ससेल ससेल मेडियानि जोहै जोङो बायदि सिना जोंनो जा बादि नांगौ बेबादिनो जोङो सुलुंफोरखौ रादाब। जों मोननो हायो नोंथांङा मा बुंङो बेनि सायाव।
औ
औ।
ओ आथिखालथ' मानसिफोरा बयबो बिदिनो मबाइलजोंनो थानाय जायो। आरो एसे सम मोनब्लानो मबाइल नायो मबाइलावनो बायदिसिना बिदिनो कमेडि भिडिअ'स बेफोरबायदि आरो सोरनिबा भ्लग नायो बेफोरबायदि नायनानैनो जोंङो। बिदि ओरैनो थानायाव ओरैनो बिदिनो टानखौ जोंङो। हेंगारलांङो आरो गावनि नांगौ खामानि बेखौ जोंङो नांगौ जे जों माखौ बानायनानै जों् हेफाजाब जागोन बेफोरखौ माने नायालासिनो जोंङो जानला मानला बेफोरबायदि भिदि असफोरखौ नायलाबायनानै जोंङो टाइमखौ ओरैनो लस खालामना ला। जायो आरो जुदि जोंङो बिदिनो। माबा मोनसे मोजां माबा मोनसे जोंहा मददानाय बे भिडिअफोरखौ नायोब्ला। नाथाय जेनेबा जों बिदिनो फरायनाय जेनेबा जों फरायनाय जेखौ जोंङो मोनथिया
जेखौ जोंङो बुजियाखै बेफोरखौ जोंङो नायनो नांगौ आरो बेफोरबायदि औ। बिदिनो फरायनायाव जोंहा माबायदिहै फरायनांगौ माबायदि। माबायदि हायजों आवगायलांनो थाखाय गावखौनो नाय गावखौनो। नायनांगौ बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ जोंङो नायनानै नायोबोला जोंहा। जोबोद मदद।
मुलाम्फा जाया नांगौ नोंथां औ दानाथ' मबाइल नि जोहै जोंङो जोंनि फसायनाय जिफोरखौबो अनलाइन बिहरनो हायो नंङा नंङा होमबा? नांगौ बायदि जों गाननो जोमनो हायो नांगौबायायदि मोखाङाव फुननाय। बायदिसिनाखौबो बिहरनो हायो नंङा हबा नोंथां बेफोरखौ जुदि जों फसायब्ला हरफिननो हानायनि फैसा मोनफिननायनि राहाबो दंङो। नङा होमबा नोंथां नांगौ। औ बेजों लोगोसे जों मबाइलजोंनो मबाइलावनो बायदिसिना फैसा लांलाय लाबोलाय खालामनाय हरलाय। लालाय खालामनोबो हायो मबाइलावनो बेफोरखौबो खालामनाय जायो नंङा। हा दाना जों बायजोआव थांनानै फैसा दिहुननांगौ। नांगौनि जाया मानो होनोबा जों मबाइलावनो। नांग जानाय फैसाखौ हरनांगौ थानायखौ हरनो हायो। आरो मोननांगौ थानायखौ जों। बिहरनानै मोननो हायो नंङा होमबा नोंथां औ। औ नाथाय। गोसो होनांगौ बाथ्राया बेनोदि जेसेबां बाहायब्लाबो एसे गोसो होनांगौ। नाने बाहाय नांगौ मानो होनोबा बांद्राय बा हायनाय एबा साना हौवा बाहायनाया जोंनि जिउआवनो गोबां खहा लाबोनो हायो नंङा होमबा नोंथां औ औ
आरो जोंनाथ' बिदिनो ओ गथ' फोरनो गथ' उन्दैफोरनोब्लाबो जोंङो ओ बिदिनो बिसोरखौ जों खामानि मावब्लाथाय बिदि बिसि ओ बिसोरनो बुरखायनो थाखाय गाबब्ला थाय बुरखायनो थाखाय बेफोरनि थाखायनो जोङो बिसोरनो उन्दैफोरनोबो मबाइल जोंनो बुरखायना ना दोननाय जायो आरो गथ'फोर औ बिदिनो माने जोंना आ गथ'फ्राबो बिदिनो मबाइल गैयाब्ला मबाइल मोना ब्लाथाय गाबो बिदि जालांबाय आरो जोंना
औ नंगौ नोंथां नाथाय बेफोरखौ बिमा बिफायासो थानो हानायनि राहा नागिरनांगौ मबाइलनि अनगायैबो जोंहा गोबां गेलेनो आखाइजों दांनाय मुवा आखाइजों दांनानै गेलेजानाय मेग गनजों नुनानै मेगनजों नुना नै फसायजानाय बायदिसिना गेलेग्रा मुवा बाजाराव एबा दखानफ्राव मोननो थांनाय जायो बेखायनो बिमा बिफाफ्रा गथ'फोर एबा नै बोसोरनि सिंनि एबा थाम बोसोरनि सिंनि गथ'फोरखौ मबाइल बाहायनाय फ्राय गोजानाव दोननो सानोब्ला आंनिब्ला गथ' फोरखौ मा खालामनांगौ बायदिसिना गेलेग्रा बेसादफोर लाबोनानै होफैनांगौ जेनेबा से नै थाम साननाय जेखौ खौ जों दांनानै मोनदाङो बेबायदि साननो हानाय एबा माबा मोनसे बेसाद खौ सिरियै साजायलांनाय ओ माबा मोनस बेसादफोरखौ फारियै मोजाङै साजायनाय बेबायदि गिदिरनिफ्राय फिसासिम साजायनाय फिसानि फ्राय गिदिरसिम साजायनाय बेबायदि बायदिसिना मावनो हानाय ओ बेसादफोर जों मोननो हायो लेखायाव बायदिसिना सावगारिफोर थानाय मुं जों लोगोसे सावगारि थाफानाय बेफोरखौ ओ बाहाय होयोब्ला बेफोरखौ नाय होयोब्ला गथ'फ्रा मबाइलनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै आं सानो
औ औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय होमबा ओ दोनथ'नोसै होमबा नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो